हेलोव
नोंथांङा खोनादों ना?
हेलोव
ओं खोनादों ना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओ गोजोन मोनाबिलि
औ नोंथां निसिम जासिहनाय थाबाय औ खुलि नोंदां
ओम आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आरो बे टपिकनि सायाव फंनैसो सावरायनो सावरायनो हागोन ना? उम होनबा जों सोलोंथाइ सोलोंथाइनि सायाव फंनैसो सावरायसै
औ दे
सोलों थाइ होनना बुंङोबा सोलोंथाइ दानि दिनावथ सोलोंथाइ या जोंनि थांना थानायाव मोनसे गोनांथार
औ नंगौ।
सोलोंथाइ नंङाबाथ जों माबा मोनसे मावनोबाबो जों आबुं जाया आरो सोलोंथाइ दानि दिनाव गोबां गोदोनि आरो दानि दिनाव गोबां फाराग दंसै सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय गोनां बा थांनानै थानायाव मोनसे गोनांथार जानानै थानाय ओनसोल दा सोलोंथाइखौ खौ जोङो माबायदि लायोबा बा माबायदि सोलोंथाइ आरो सोलोंथाया मा मा रोखोम रोखोमनि नोंथाङा फंनैसो बुंना होनो हागोन नामा?
सोलोंथाइ बिदिथ रोखोम आंथ बिदि जेनेबा माबायदिखौ बुंदों नोंथाङा?
जेनेबा ओ फरायनायनिफ्राय फरायनाय लानानै आरो गुबुन उफ्राफोर
औ जोंथि सोलोंथाइखौ उन्दै समनि जेनेबा बिमा बिफायाथ जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो सोलों हायोन जेरै न खराव मा सोलोंफा सोलोंनो हायो जोङो बिमा बिफा बिफोरनिफ्रायनो बिमा बिफाफोरानो जोंखौहाय उन्दै समावहाय आखाय थुयै थुयै फोरोङो बिदिनो जोङो फरायसालियावहाय फरायनो थाङो दना बिदिनो आरो फोरोंगिरिनिफ्रायबो जों माने फोरोंनायखौ जेनेबा बि नो जेनबा सोलोंनायखौ जों लायो। लानानै माने बिदिनो न नआवबो माने जेरै फरायफैयो बिदिनो हमवार्क हरो बेखौनो जों खालामो खालामनानै आरो बिदिनो फार्स्ट टाइमावहाय जों बि क ख अ आ बेफोरखौहाय फरायनाय जाखायो बिदिनो माने जेरै उन्दैनिफ्रायनो जेरै जोङो मोजाङै फरायनांगौ बिदिनो जेनेबा गोजौ थाखोसिम लासै मोजां फरायब्लासो मोजां फिथाइखौ मोनो नालाय बिदिनो जोङो उम माने मोजां उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै फरायलांनांगौ आरो अब्लासो जोङो जि खुनु माने बेखौ लुगै फिथाइखौहाय अब्लासो मोननो थाङो आरो बेखौ सोलोंथाय गैया अब्लाथ जोङो जेबोआनो जाया दानि जुगाव सोंलोंथाय थाया जोंनि थाखाय गोनां। थार जों गुबुन जायगायाव दावबायनो थांनोब्लाबो सोलोंथायखौ गोनांथार जेरै रावनि थाखाय बिदि जोंथ' बर' बर' खौथ जों गावनि हारिजोंलसो रायज्लायनो मोनो। बिदिनो जों जेनेबा अस'मिया
गुबुन जायगायावफोर थांबोला रायज्लायनांगौ जायो आरो बिदि। गासैबो रावखौनो जों जायो बिदिनो आरो। नोंथाङा मा सानो बेनि सायाव?
दा ओ बेथ नोंथाङा जि बुंदों बेयो गोनां बा ब बा दाबसे जायगायाव दावबायनो थाखायथ जों सोलोंनानै मा होनो रायज्लायनो थाखाय जों गोबां राव सोलोंनो गोनां जागोन। जेरै
औ।
थाङोबाथ जों उम गावनि ननिफ्राय गावनि सिथ्लानिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो जों गुबुन रावासो सलिसै नङा होमबा। दा बिनि थाखायनो जों बबेबा दाबसे जायगायाव थांनोबा जों रावफोरखौबो जों सोलोंनानै थानाया सोलोंनानै लानाया जोंनि थाखाय गोनां। आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जुदि जों खामानि मावहैनो थाखायबाबो जों बायदि बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ जों सोलोंदों बे लानांगोन। सोलोंथाय नङाबाथ जों आरो माबा मोनसे मावनानै जों दा थांनानै थानायाव जों माबा मोनसे बे मावनो थाखायथ जों सोलोंथायखौ लाखानांगोन। दा सोलोंथाय नङाबा नङाबाथ आरो जेबो जायाना। आरो जाय जायबायदि सुबुंङा एसेबो सोलोंथाय गैया बा सोलों जेबो नलेजआनो गैया दा बैफोरबायदि सुबुं सुबुंफ्रा माने अहंखार जायो आरो।
औ औ नंगौ नोथां।
ओ अं अं बा जाबाबो जायाबाबो माने गावनि खोथा बा बुंनाय जाजानो लु बेनो बेफोरबायदि जायो आरो जाय सोलोंथायनि जेबो रोंगौथि गैया। दा सोलोंथायखौथ जों उन्दैनि फ्रायनो गोबां रोखोमनि लायो दा बिमा बिफाया जाय बिमा बिफाया दा गावनि गथ'फोरखौ उन्दै फोरनो मोजां ओ जोथोन लानानै सोलों थाय लाहोदों बै बेफोरबायदि ओ गथ'फ्रा ओ साक्सेस जाहैदों। दा बेनिखायनो सों सासे गथ'खौ मोजां सोलोंथाय होनोबा जों जों बिमा फिफाया उम बांसिनै जोथोन लानांगोन। बा बांसिनै नोजोर होनांगोन आरो। दा जायफोर गथ'फ्रा मानि सायाव गोसो दं सोलोंथाइ लानो नामा बेफोरखौ जों बिमा बिफायानो जोरनो रोंनांगोन दा बबे बिथिं ङाव बबे आयदायाव सोर गथ'आ गोसो हो दं बा गोसो गुदुं बेफोरखौ नोजोर बोनो रोंनांगोन बा फोरोंगिरिफ्राबो नोजोर बोनो रोंलांदों आरो नोजोर बो फोरोंगिरि फ्रा नोजोर बोनानै बै गथ'नि सायाव बा गथ'नि बिमा बिफाखौ बुंनांगोन। जे नोंनि गथ'आ बेफोरबायदि बा ओरै गेलेनाय, बा माबा मोनसे आयदायाव बा बबेबा मोनसे बिथिंङाव जोबोद गोसो खुदुं नोंथांमोना बे गथ' बेयाव सोलोंथाइ लानो ओ हेफाजाब हो बा थुलुंगा होदेद बेफोरबायदि मोनसे बुंनो रोंनाय थानांगोन आरो फोरोंगिरिफोरनाव नंङा होनबा? दा सोलोंथाइ सोलोंथाइथ दा जों ओनदै निफ्रायनो सोलोंखायाबा जों देरखाना लावखानानै सोलोंङो होनना बुंङोबा गोबां खस्थ आरो हानायाबो असमम्भब आरो जेने थाहैगोन होननानै आं साना आरो
बिदिनो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जेनेबा गावनो जेनेबा मेगनखौनो नुवा बायदि जाहैगोन आरो बिदि रोंनानैबो रोङै बायदि बिदि जायो ओम बिदिनो जोंनि बर न स माने गासैबो दानि जुगाव माने बांसिनानो जायहा माने नखराव बांसिन गोनां माने बेफोरखौहाय आं बांसिन इंराजि मिडियामावसो माने फो फरायनायखौ नुनो मोनो आरो। फरायनाय बिमा बिफ बिफाफोरा बिदिनो बर बर मिडियामावहाय बहुत खम जाबोबाय गावनि हारिनि माबाखौ दोननानै बेवहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि सायाव?
दा बुंनो थाङोबाथ जोंनि बरफ्राबो गोदोनि दिनावथ प्राइभेट स्कुल हिसाबै गोबां खममोन दा समजों लोगोसे सोलायबोनानै दा
औ
सरकारि स्कुलफोराव मोजां मास्टार गैया। बा मोजां आ रेगुलार क्लास जायाबा बेफोरबायदि माबा मोनसेनि थाखाय माने दा प्राइभेट स्कुलफ्राव मोजां मोनसै आरो दा आरो ओरैबायदि जाहैबावबाय फैयै फैयै दा मोनसे ओरैबायदि जाहैबावबाय दा बर मिडियामखौ मानो जोंनि गोनां नखरफोराथ मा होनो नासयनोसो हमसै नङा ओमबा। जाय थुप थाप सो ओ थुब थाब सलियो बैसोरो बैसोरसो माने जाय हाजिरा खामला मावनानै जायो सरकारि स्कुलखौ बैसोरसो मा फोथांनानै लाखि दों होनना बुंजायो आरो
औ नंगौ नोंथां
जाय गोनांफोर नखर बेसोरथ आरो मा होनो इंलिस मिडियाम दानि दिनावथ नङा होमबा दा माने बुङो खायफा खायफा बुंसोलायो आरो जेनेबा माबा मोनसे मोजां सोलोंथाय लानोबा गोजौ लोबेलाव माबा मोनसे नोंहा थांखि दङ इंलिस मिडियामाव फरायोबा माने गोर्लै जाहैयो आरो बे खोथाखौ बुङो आरो खिन्थु आंनि नुनायाव बे नंद्राया जे नों इंलिस मिडियामाव फरायबाल जे इयुनाव फरायनायाव उसुबिदा जाया। बे नङा। जों बर' मिडियाम बा बे जों ओ बर' मिडियामाव फरायोबाबो माने नों जुदि गोसो होनानै फरायोबा बा नोंनि ओ मानो गासै नांगौ रोखोमनि बा बबेबा मोनसे रोङैखौ जों टिउसनफोर लानानै जुदि सोलोङोबा माने रोंगौ रोंनाया माने इजि जायो। दा जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि दि जाबाय दा सोलोंथायनि बिथिङाव जोंनि बर' ओरैबायदि बर' बिमाफ्रा बिमा बिफाफ्रा मा जाय गथ'खौ प्राइभेट स्कुलाव सोयो बै गथ'खौबो मा जोथोन लायो।
औ।
दा जाय गथ'खौ प्राइभेट स्कुलाव सोयो बेखौल जोथोन लायो। मा होनो ओरैबायदि जोथोन लागोन जानाय लोंनाय दोनलांनाय। दोनलांनायनिफ्राय लानानै लाबोनाय नाय दा जायबायदि ओ सरखारि स्कुलाव जायबायदि गथ'फोरा हाबदों बैसोरखौ मा ओ जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा मा ओ जेबो जोथोन लाया। स्कुलाव थांदों थाङाखै बेयावबो खुनु सोंनाय गैया बा ननिफ्राय स्कुल ओ स्कुलाव ओंखारलांबाय बेखौबो स्कुलसिम स सौहैदोंना सहैयाखै बेखौबो जेबो खबर गैया। स्कुलनिफ्राय फैनानै मोनास समाव माबा मोनसे हम वार्ड हरदों नामा? फोरोंगिरिया माबा मोनसे लिरनो हरदों नामा? बेखौ जों खुनु केयार लाया बा माबा मोनसे रोङै रोंदों रोङाखै जोंनि बिमा बिफाया बेखौ सोङा। बेबायदि जायो माने जाय ओ सरकारि स्क क्लाव सोदों आरो जायबायदि सुबुं आरो प्राइभेट स्कुलाव सुदों सोदों बेफोरखौथ बुंनोनो नाङा नमा टिउसन होगोन मोननै मोनथाम टिउसन होगोन आरो नआव फैनानै खमभु खमभक फोरखौ बिमा बिफाया माने एकदम माने बबे बहियाव बबे स-साबजेक्टखौ मा हरदों बेफोरखौ माने जोंनि प्राइभेट स्कुलाव सोनाय बिमा बिफाफ्रा मा चेक खालामजोबो आरो दा बेयावहाय गोबां डिफारेन्स दंसै सोलोंथाय लानो नङा होमबा अ सरखारि आरो प्राइभेट स्कुलाव लानो दा बैफोर सम आ बैफोर गोबां खोथा आ लायरायबाय नोंथांजों लायरायनानै जा गोजोननाय मोनबाय दा समाबो जाबाय नङा होमबा दोनथलायसै नामा नोंथां औ